हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों औ। खोनादों दे नोंथां मोजाङैनो दं। नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङै दं। दा जोङो दान्दिसे सम सावरायगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथाङानो खोन्थादों मानि सायाव सावरायनाया मोजां जागोन?
फरायसा समनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन, अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो।
दा फरायसा सम होनना बुङोब्ला फरायसा समा सासे सुबुंनि जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो गोनांथार समायना आरो बेसेन गोनां सम आरोना नोंथां, फरायसा समा। बे समखौ सुबुं जिउनि
औ औ नंगौ।
आबादाव मोजां खोथिया फोब्लासो इयुनाव मोजां फसल मोननाय जायो, थिग बेबदिनो फरायसा समाव मोजां ओ माने सेस्था मोन आरो सोलोंथाइ ओ लाब्लासो मोनब्लासो सुबुङा इयुनाव सासे गोख्रों आरो साखोन सिख-सिखोन सुबुं जानो हायो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ हा फरायसा समा केबल बिजाब फरायनायल नङा बे इयुन जिउखौ दानायनिबो मोनसे गोलाव नाजानाय थायो आरो नोंथां। दा फरायसा समनि गाहाइ सिमां आरो दायथफोर थायो। फरायसा समनि गाहाइ खामानियानो जाबाय गियान बुथुमनाय आरो सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा नोंथां? सासे मोजां फरायसाया माने माखासे दायथफोर थायो जेरै- ओ गियान नागिरनाय ओमफ्राय ओ गिदिरखौ मान होनाय नङा होमब्ला नोंथां? दा गियान नागिरनाय होनना बुङोब्ला बिजाबनि सोलोंथाइजों लोगोसे बायहेरा जिनिस, बिगियान, बायदि समाजारि गियान बुथुमनाया फरायसानि गाहाय खामानि आरो ना नोंथां। दा माखासे अनुसासन थायो अनुसाना फरायसा जिउनि गाहाइ खान्थि बा थि समाव फुङाव सिखारनाय, सोलोंसालि थांनाय बा बाथौ इसोरखौ सिबिनाय आरो समखौ मोजाङै सामलायनाय माने सामलायनायानो फरायसाखौ देरहासार खालामो आरोना नोंथां। दा गिदिरखौ मान होनाय होनना बुङोब्ला फरायसा समाव फोरोंगिरि बा आइ आफा आरो गामिनि गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ मान होनाया सासे मोजां
फरायसानि माने गाहाय आखुथाय आरोना। दा माखासे ओ फरायसा समखौ लानानै ओ सावस्रि आरो खेला गेलेनायफोर थायो नङा होनब्ला। खायसे समाव ओ
फरायनाय
फरायनाय माने सायावल बोब्ला जिउआ जावलाङा आरो मानो मोजां बोसोनि थाखाय मोजां सावस्रि गोनां जानांगोन आरो जेरै दोरोङारि खेला गेलेनाय हारिमुवारि बाहागो बायदि बायदि। दा फरायसाफ्रा
नि उनाव गामिनि दोरोङारि खेला जेरै कथ्रु खेला गिला गेलेनाय खाबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बायदि बायदि गोमानो गेलेनांगौ जाय मोदोमनि सावस्रिखौ गोख्रों लाखियोबा गोख्रों जायो आरोना नोंथां। दा हारिमुवारि बाहागो बुंब्ला बेयाव दङ जोंहा बैसागो फोरबो फालिनाय दानाय लुनाय सोलोंनाय एबा हारिमुवारि गान रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोराव बाहागो लाब्ला फरायसानि गोसोआ माने आरो माखासे कलागारि जायो आरोना नोंथां। दा बेनि गेजेराव नोंथाङा ओ फरायसा समनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना अन्नानै?
फरायसा समनि बागै नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय थारैनो नंगौ। सासे फरायसाया ओम फरा यसालियाव थांबानो बा थाखो सेनिफ्राय थाखो नै थाखो थाम बिदि जौगालांब्लानो सोलोंथाइ लानायखौ बुजाया। जाय सोलोंथाइ खौ औ मोनसे सासे मानसिया ओ गुबै सोलोंथाइखौ मोनगोन होनब्ला ओरैबायदि जेरै गेदेरखौ बोरै मान होनांगोन ओ लोगोजों माबोरै रायज्लायनांगोन माबायदि गेलेनाय समाव माबायदि राव बाहायनांगोन। बा उन्दैखौ माबायदि अननांगोन बिमा बिफाखौ माबायदि सनमान होनो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बिबै बिबौखौ माबायदि अननांगोन बिसोरजों माबायदि आदोराव थानांगोन बिफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ। बेखायनो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला बै फरायसालियाव थांनानै लेखा फरायनायखौनो जों बुजिया बा सासे फरायसालियाव थाङै सुबुङाबो गोग्गो सोलोंथाइ माने गियानि जानो हायो त बेखायनो जों बुंनो हायो सासे ओ फरायसालियाव थांनाय सुबुं आरो फरायसालियाव थाङि सुबुंनि गेजेरावबो ओ सोलोंथाइया थायो आरो फारागथिया।
थायो थायो थायो सैथो।
थाय लानो थांनायाव फरायसालियाव ओब गोदोथ ओरैबायदि सनमान होयोमोन फोरोंगिरिफोरखौ जे ओ बहाबा थांबा नुबायबायोबा साइकेल सालायबायोबा साइकेलनिफ्राय ओंखारनानैबो मान होयोमोन सनमान होयोमोन राव होयोमोन नाथाय बेफोरनि बि थिङाव नायोब्ला आथिखालाव सासे फोरोंगिरिखौ ओरैबायदि माने सनमान होनायखौ नुनो मोनला जेरै खाथिथिं थाङोब्लाबो खायसे फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ रायदावनो रोङा बेफोरबायदि खौ नुयोब्ला जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानाय होननानै बुंनो हाया। सासे फरायसा आरो फोरोंगिरिनि खामानिया बा फोरोंनाय आरो फराखौ फरानि गियानखौ लानायल नङा बेयो फरायसालिनि बायजोआवबो माने मान होनाय सनमान होनाया राव होनाया थानांगोन। अब्लासो सासे फरायसानि ओ सोलोंथाइ बा गियान मोननाया जागोन होननानै सानजायो। औ मोजां खोनायाखै नोंथां इसे गोसायै बुंनो हागोन नामा?
फरायसाफोरनि बागै। दा फरायसाफ्रा समाजाव थांनानै थाग्रा बा थांनानै थानो थाखाय माने मोनसे अंग नङा ओमबा? बेनिखायनो गामि आरो बिनि थाखायबो फरायसा समनिफ्रायनो माखासे दायतथ थानाया गोनां आरो फरायसाफ्रा दा दायतथ माने जोंहा बेवहाय जोङो ओ हेफाजाब होलायनाय जोंनि हेफाजाब होलायनायफोरखौ नुनो मोनो गामिनि आबाद मावनाय जेरै सोरबाबा माने हाल मुलि समाव एबा नखरनि अमा दाउ फिसिनाय खामानियाव माने बिमा बिफाखौ एसेबाबो हेफाजाजाथनाया फरायानि माने गावसोरनि बा जोंनिबायायदि फरायसाफोर नियम आरोना। दा माखासे हेफाजाबनि खामानि थायो गामि एबा सोलोंसालि माने साफायनाय बेराम आजार जाबा सुबुंफोरनो हेफाजाब होनाय आरो दुखु गोनां सुबुंफोरखौ माने ओ अननाया फरायसा जिउखौ समायना खालामो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंबो फरायसा समाव ओ आथिखालाव दा गोदान माने आथिखालाव जोंहा गोबां बाथाफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा बाथाफोर होनना बुङोब्ला ए दानि गोदान माने आथिखालनि गोदान बिगियाननियारि जुगाव फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि लामायाव माने आगान जायोब्लाबो माखासे बेयाव गेदेर बादाफोर फैदों आरो नो नोंथाङा दा बाथाफोर होनना बुङोब्ला जोंहा मबेल आरो मबेल गेम नङा होनब्ला नोंथां। दा दानि फरायसाफोर ओ दाव औ दानि फरायसाफ्रा मबाइल गेम भिडिअ गेम एबा ससियेल मिडियायाव गोबां सम गारनानै गावसोरनि बेसेनगोनां फरायसा समखौ सम थ' खालामनो नङा होमब्ला? दा बेसादफोरनिफ्राय गो-गोजान थाबाय थाब्लासो गियाननि लामाया गोख्र बा थोंजों जागोन आरो ना? दा माखासे गाज्रि संगफोर थायो फरायसा समाव गाज्रि संगआव थाब्ला जिउ दावबायनाया बा लासै लासै जोबलाङो आरो ना नोंथां। दा बेनिखायनो मोजां लोगोफोर सायखनानै बेयाव ओ बे सानतिस्त नाथाय गोजोन सम नङा होमब्ला फरायसा समा? दा बे समखौ जेब्ला सासे सुबुङा नागारलाङो बे नागारलाङोब्ला बे बोसोरफोरखौ रावबो रां रुफाजों थे माने थि खालामनो हा जुदि ओ फरायसाखौ फरायसालिखौ नागारोब्ला दा बेयाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो बडफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्रायनो माने गोख्रों गियान लानानै उनाव हारिनि थाखाय गेदेर बिहोमा दोनलांदोंमोन आरोना नोंथां दा सासे फरायसा हिसाबै जोंबो समखौ मान होनानै मोजां सोलोंथाइ लानानै गावसोरनि बा जोंनि ओ नखर समाज आरो बर हारिखौ गोख्रोङै आवगायनाय। थाखाय नाजानाया गोनां आरो नोंथां दा गियान आरो सोलोंथाइ आरजिनायबो सम थायो बेवहाय बे समनि गाहाय ओंथियानो जाबाय सोलोंथाइ लानाय दा फरायसा समाव सासे मानसिया फरायसालि बा कलेज आरो समाज माने बिनिफ्राय गुबुन गुबुन माने आयदानि गियान मोनबोयो आरोना बा मोनदों आरो ना नोंथां। बेयो मानसिनि मेगनखौ माने बेसेवनानै होयो आरोना दा माखासे इयुननि माने इयुन जिउनि माखासे बिथाफोर थायो फरायसा समा जाबाय माने सासे मानसिनि जिउनि बिथा बा ओ बिथा दानायनि सम आरो ना नोंथां दा बे समाव मोजां जा फरायोब्ला आरो गियान लायोब्ला माने इयुनाव खासे मोजां साखरि बा ओ मोजां केरियार दानानै गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो ना नोंथां। दा आखु आखुथाय थाइ बा नियम
जेबो खोनाला नोंथां।
हेलौ हेलौ
दा गथफोरा गोजोन गोसोयै फरायनो आरो लोगोफोरजों रंजानो खाबु मोनदों नंगौना?